औ।
औ खुलुमबाय।
अ नोंथां खुलुमबाय।
दासान्दि माबोरै दङ?
औ नोंथां आं एसे ओरैनो जिरायना दं नोंथां।
औ नोंथांजोंहा आं मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नों थाङा एसे सम होनो हागोन ना आंनो?
औ नोंथाङा हागोन नोंथां।
औ। अ आयदायानो जाबाय जोंनि ए दाथ दै ओ दाथ फिथाइनि बोथोर नङा होमबा नों थां जेरैहाय थाइजौ खान्थाल बेफोरबायदि जानायनि बोथोर नोंथाङा मा फिथाइखौहाय जानानै बांसिन मोजां मोनो नोंथाङा फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ नोंथां हागोन। दा जोंनाथ' जों गामि ओनसोलाव जोङो जानाय फिथाइ होनबाथ' जोङो आं बांसिनै आं थाइजौ फिथाइ थाइजौ फिथाइखौ मोजां मोनो आरो नोंथां थाइजौ फिथाइ अ आं मानि थाखाय मोजां बा थाइजौ गुथाइया जोंना जोबोर गो दै जाया आरो नोंथां। गोददै आरो जोंना बेखौ जोङो बांसिनै जोङो खाजि नङाब्ला जोङो गोथाङैबो नङाब्ला जोङो बेखौ मोन होननानैबो जानाय जायो आरो नोंथां जों बेबायदिनो जोङो बै थाइजौ फिथाइखौ जोङो बायदि बायदि जोङो संख्रि फालाव होनानैबो जायो आरो नोंथां।
औ आरो बेखौहाय थाइजौखौहाय जोङो गोबां रोखोमनिबो जानो हायोना नोंथां जेरैहायनो गोरलैयावबो जोङो बेखौ आसार खालामनानैहाय जा जानो हायो न' गोरलैयाव बेखौ आसार खामना दोननानै जों जानो हायो आरो इसे इस एसे राब्लाथाय मान मोन मोननिनि सिगां आरो ना एसे राब्लाथाय बे खौ जोङो खाजि हानानै जानो हायोना नोंथां। औ आरो मोनबाथ' जों जानो हाखायोआनो आरो बिनि उनाव आरो बेनिफ्राय आरो जों गोमोनखौहाय जोङो जुइसबो बा लोंनो हायोना नोंथां औ। आरो बिदिनो औ
जोंनाथ' गामि ओनसोलाव गोबां बायदिसिना जोंना फिथाइ सामथायाइनि जोङो मोननो हाया नोंथां। जेरै जोंना दैज्लां बोथोर होनबाथ' जोङो खान्थाल फिथाइ लिथुखु फिथाय बायदि बायदि फिथाइफोर जों मोनो जोंना न'खराव जोङो बेफोरबायदि बिफां गैयाबो जानो हागौ‌ नाथाय जोंना गामि ओनसोलनि खायफा खायफा न'खराव बायदि बायदि बेफोरनि जाग्राखौ जों नुयो आरो नोंथां। जेरै जोंना रैमालि नङाब्ला जोंना बायदि सेमफ्रें बायदि बायदि बायदि फिथाइ दङ आरो नोंथां।
औ गोबांनि गोबांनि न'खरावनो
एसे इसेबाबो नुनो थाङो आरोना नोंथां बेफोरखौ थाइजौ खान्थाल बेफोरखौ बांद्राय नङाब्लाबो
नंगौ नोंथां नों
औ नोंथांनि न'आवबो दोङो ना थाइजौ खान्थाल बिदि बिथां
थानांगौ खाय जों जोंहानि न'आवबो थाइजौ थाइजौ खान्थाल आरो जोंना बायदि सेमफ्रें नारें फिथाइ बायदि बायदि फिथाइ फिथाइ दं आरो नोंथां। बायदि जोंनाव नोंथाङाबो नोंनि मोजां मोननाय फिथाइखौ माबायदि हा नोंसोरनि गामि ओनसोलाव थानाय बायदि फिथाइखौ नोंथाङा मा फिथाइखौ बांसिन मोजां मोनो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ आंबो थाइजौखौनो बांसिन जानानै मोजां मोनो। ओ बेलेग फिथाइफोरखौबो जायो जानाया थेवब्लाबो आङो थाइजौ खौहाय बांसिन मोजां मोनो आरो जानानै।
नोंगौ नोंथां नोंगौ
औ आरो खान्थालखौबो जानानै मोजां मोनो खान्थालखौबो जोङो औ गोबां रोखोमै जों जानो हायोना खान्थालखौबो ओ बेखौ जोङो गोरलैयावबो भाजा एवनानैबो जानो हाय न' नोंथां नोंथाङा मोनजाफेरदेरना फेराखै?
मोनजाबाय नोंथां मोनजाबाय।
औ मोजां जायोना नोंथां?
औ नंगौ।
औ बिनिफ्राय जोङो बेखौ मो गोथाङैबो जानो हायो आरो मोननानैबो जानो हायो आरो बिनि सिङाव गोबां बेगरफोर थायो बे बेगर फोरखौबो जोङो ओंख्रै ओंख्रिबो जानो हायो आरो सावनानै जोङो बाथोनबो देनानै औ जानो हायो नोंथाङा नोंथाङा खान्थाल फिथाइ मोजां मोनो ना मोना जानानै?
अ नोंथां मोनो नोंथां।
औ बांसिन बांसिन नोंथाङा गोथांखौ जानानै मोजां मोन ना गोमोनखौ?
गोमोनखौ नोंथां गोमोनखौ
औ।
बेबायदिनो जोंनाथ' गामि ओनसोलाव बायदि खान्थाल जोंना फिथाइखौ जों जोबोरै माने मोनजायो आरो नोंथां। जोंनाथ' गोबां न'खरावनो जोंना खान्थालनि जोङो हा बिफां दङनाा बेनि थाखायनो जोंना खान्थालखौ जोङो बायनानैबो जानाङा नोंथां बेखौ जोङो न'आवबो मोनजायो। बायदि बायदि जोङो गामियाव थांब्लाबो जोङो मोनजाया आरो नोंथां।
औ बिनिफ्राय बिनि बेगर खौहाय जोङो मैगंबो जानो हायोना ओंख्रि
औ औ नंगौ नोंथां नोंगौ
जेरैहाय थास' थास' आथिंजोंबो जानो हायो बिनिफ्राय दालि मैथा बिदि होननानै गोबां जानो हायो आरोना। आरो बाथोनबो जानो हायो औ। आरो नोंथा नोंथाङा बे ओ बिनिफ्राय आरो मा मा फिथाइ जानानै मोजां मोनबावो।
औ नोंथां जोंनाथ' जोङो बायदि फिथाइ दंबावो जेरै जोङो न'आव गामियाव मोनि बायदि फिथाइ दङ जोंनि आफपेल फिथाइ आंगुरनिफ्राय बेखौ जोङो गामि ओनसोलाव जोंनिया जाया आरो नथां। औ बेखौ जोङो बायनानै नङाब्ला जोङो गुबुन जायगायाव थांनानै जोङो जाहैनांगोन अब्लासो जों बेखौ मोन जागोन आरो नथां।
जोंनि बे गामि ओनसोलाव जोङो थानाय बायदिसिना जों फिथाइखौनो जाफेर ना मोनबाय नोंथां नाथाय जोङो गुबुन जेरै थाय बाजाराव जोङो बायना मोननाय नङाबा जों गुबुन जायगानिफ्राय जों मोननाय बेफोरखौ जोङो मोनजाजोबाखैबो जानो हागौ नोंथां। एसे एसेबाबो जोङो ओ गोबाव समजों जों खेबसेबाबोथ' मोनजाबाय नोंथां।
औ।
नोंथाङाबो नोंथांनि जोङो बायदि बायदि जानाय फिथाइफोरनि स सायाव नोंथाङा एसे फोरमायना हागोन ना नोंथा?
औ जेरैहाय ओ आपेल बिनिफ्राय आंगुर बेफोरखौथ' जो जोंनि जायगायाव मोननाय जायाना नोंथां।
औ नंगौ नथा नगौ जोंनि जायगायाव बेफोरखौ मोना।
औ जोंनि जायगायाव बेफोरो जाया आरो। ना मोजां जाया आरो बिदिनो गुबुन गुबुन निफ फायसो लाबनाय जायो बेफोरखौ बेफोरावहाय ओ बेफोर फिथाइखौ जानो हायोब्ला आर ना मोजां आरो देहानिफ थाखाय।
नंगौनो थानांगौ।
नि थाखाय जोबोद मोजां बेनिखायनो बेफोरखौ जानो हायोब्लालाय मोजां।
नंगौावनोा नांगौ।
आरो ओ नोंथांमोननि बिदिनो नोंथांनि ओनसोलाव आरोना
औ नंगौ।
नोंथांमोननि ओनसोलावहाय बिदि थाइजौ खान्थाल बिदि गोबां गोबां ओ गायनाय नुनो मोनो नामा नोंथाङा? जे हाय बागान खालामनाय गोबां बुरजा बुरजा बिदि
नोंथां जोंनिथिंथ' बेबायाददि बागान दङब्लाबो जोङो गोबां जोंना गय बागानसोआव जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां। गय बागानखौ जोङो जोंनि बै ओनसोलथिं गोबां बिगा बिगाजों गायनायखौबो नुयो। बेलि साया गेजेर गेजेरजों जोङो बायदिसिना जोंना थाइजौ बिफां जोंना खान्थाल बिफां नङाब्ला जोङो लिटुखु बिफां बायदिखौबो जोङो बेनि जिं जिं थिं जोङो गायनायखौ नुयो आरो नोंथां। बेबायदिनो बिसोरबा बै गयखौ जेब्ला बिसोरो फानो फानखांनानै अब्ला ना जोंना दैज्लां बोथोर दैज्लां बोथोर जाबाथ' जोंना जोंना लिटुखु जोंना बै खान्थाल बिफां फिथाइया जोंना थायो अब्ला बेसोरखौबो बिसोरो फाननानै जों फाननानै रां खामायनायखौ जों नुदों आरो।
औ नंगौ बिदिनो आरोना नोंथां बेफोर ओ फिथाइ- सामथाइनिफ्राय फिथाइ - सामथाइफोरखौ फोरखौबो जोङो माने गोबां गोबां गायना लायोब्लाथाय माने बेफोरखौबो फाननानै जोङो गोबां रां मोननो हायो आरो ना।
औ नंगौ नोंथा नंगौ।
औ।
बेनि अनगायैबोथ'
औ बिदि फिथाइ-सामथाइनि बागान बानायनानैबो जोङो ओम गोबां
रां खामायनाय नोंथां।
औ नंगौ।
रांजों खामायनायजों बिनि अनगायैबो जोङो न'खरफोरावबो जोङो जायो नङाब्ला जोङो गामिनि बायदि ओ गामिनि जोङो मानसिफोर फायबोला बिसोरनोबो जोङो एसे एनै जोङो जानो होयो आरो नोंथां बेनि अन जोंनाथ' बिफां-लाइफांआाथ' जोंनि थाखाय फिथाइ - सामथाइनि अनगायैबो जोंना बिसोरो अक्सिजेन बायदिसिना होयो नालाय नोंथां बिनि थाखायबो जोङो बिफां-लाइफांखौ जोङो फिथाइनि थाखायल' गायाबाबो जोङो
बिफांनि थाखायबो औ मोजां आरोना। बिफां बिफां लाइफांफोर थानो नांगौ।
औ। जोंनाथ' गोबां बोथोराव जोङो गोबां जोङो जाग्रा फिथाइ नङाब्ला जोङो बायदिसिना आबादखौबो जोङो गायो आरो नोंथां। जेरै -जोंना थानि जोङो बागान दङ जोंना थालिरनि जोंना बागान बागान दङ नोंथां बेफोरबायदिनो जोङो बेफोर रां खामायना जोङो नखरखौ जोङो सोलियो आरो नोंथां बेफोरबायदिनो जोंनो गावनो गावनो थानांगौ।
औ।
नोंथाङाबो एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंसोरनि बे गामि ओनसोलथिं मायबा फिथाइ-सामथाइ नङाब्ला जो मायबाफोर था बायदिसिनानि बागान दङ नामा नोंथां।
आंथ' बिदि थालिरनि बागान नुदोंमोन आरो नोंथां।
औ औ नंगौ।
गोबां गोबां गायो आरोना। थालिर खौहाय गायनानैहाय बेनि ओ जेतिया फिथाइया ओ। रानानैहाय मोनो अब्लानिया बेखौ फान फानो फाननाय जायो आरो ना। फाननानैहाय गोबां रां खामायो।
नंगौ बेफोरबायदिनो जोंना गयनि ग गयनि बागानखौ जोङो जेब्ला जोङो बेनि बोथोर फैयो अब्ला नोंथां जों बेखौ फाननानै जोङो गयखौ जोङो गोबां रां खामायनाय आरो नोंथां जोंनो गय गय बागान खौबो जोङो बायदि बायदि जोङो फुजा फोरबोफोरावबो जोङो गयखौ जायो आरो दां जेरै जोंना बैसागु बोथोर फैब्लाबो जोङो गयखौ जायो। बायदि बायदि जोङो बोथोरफोराव जोङो
बिदिनो बायदिसिना माबाफोरा आरोना
नंगौ नंथां नंगौ आरो जोंना गय बायदि मोनसे बिफां दंबावो नोंथां गय साव होनो बेखौ। बेखौबो जोङो जोंनि बै ओनसोलथिं गोबां बागानखौ जों नुदों आरो नोंथां। बेफोरनिफ्राय फाननानै जों बायदिसिना जाग्रा खालामो जेरै जोंना दङ गुटखा बेफोरबायदिखौ जोङो फानहरनानै बैसोरो गु खाफा नायहैयो आरो नोंथां।
औ बे गयसआव फिथाइखौ लांनानैहाय बिदि बानायो आरो ना।
औ नोंगौ नोंथा नोंगौ बे जोंनि गामि ओनसोलनिफ्रायनो बिसोरो बेखौ लांनानै गोबां खम दामाव लांनानै बिसोरो गोबां बायदिसिना जाग्रा बनायो जेरै सिखर बायदिसिना बानायनानै बिदि रां खामायो आरोना नोंथां।
औ नोंगौ
नोंथाङाबो हबा एसे जोंनि गामिनि जानाय जेरै फिसाइफोरखौ जोङो माबायदि जोङो बानायना जानानै बेखौ जोङो माबायदि लोंग्राफोर बनाय नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ फिथाइ सामथाइनि
औ
औ जोङो बिदि थाइजौ फिथाइफोरनिफ्राय बा रै -रैमालि फिथाइफोरनिफ्राय जोङो माने मोनोब्ला आरोना मोनोब्ला बे वहाय जोङो जुइस बानायनानैबो लोंनो हायोना
अ
बिदि
औ नोंथां।
बिदिब्ला नोंथां जोंनि समा जानानै फैबायना।
नोंथां नोंगौ गोजोन्थों नोंथां।
गोजोन्थों दे बिदिब्ला